खुलुमबाय नोंथां।
आ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जास'ग्रोनाय जाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथाङा खोनाहैदों ना
औ नोंथां खोनागासिनो दङ
अ अब्ला नोंथाङा ओरैनो मा खालामबाय दं दा
आंथ' ओरैनो ओंखाम जाखांनानै दा दाउनो आदार होननानै दासो फायदों आं
अ नोंथांजों आङो फंनैसो बा बाथ्रासो ओरैनो सावरायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन जेनेबा जोङो ओ दाउ अमा फिसिनाय बा जोङो आबाद मावनाय बेफोरनि सायाव आरो
औ नोंथां औ नोंथां हागोन नोंथाङालाय माथो खालामदों दासान्दि
दा आं ओरैनो आबाद मावबाय दं नोंथां ओरैनो बुंनो थाङोब्ला आङो फाथो आब आबाद मावदों आरो ओ नै साननैसो सिगां सो आङो खानानै माबानानै दोनबाय आरो औ जागोन दे नोंथां आं गिबियाव फोरमायलांसै अब्ला जोङो फाथो आबादखौ मावनो थाखाय गिबियाव बिदि जोंनो मोजां जायगा नांलाया फाथो आबादनि थाखाय फाथोआ जेरावबो जायो दै लोमनाय जायगायावबो जायो आरो बोरियावबो जायो जायो ओ बेखायनो जोङो फाथोखौ जायखिजाया जायगायावनो आबाद मावनो हायो गिबियाव जोङो फाथोखौ आबाद मावनो थाखाय गिबियाव हाखौ जोङो एवग्रोनानै लानो नांगोन ट्रेक्टरफोरजों बा नांगोलफोरजों बा हालेवनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जेब्ला नोंथाङा बेखौ हालेवखाङो
नोंथाङा फोरमायग्रो नामा फाथो आबाखौ बोरै मावो